हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां? नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे आयदानि सायाव ओ सावरायनो नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दा‌ हा
औ‌ माने जों जोंनि बर' हारि एबा ओ सुबुं माहारिया आथिखाल बिथिङाव एबा गोदो आरो दानि बिथिङाव ओ माइ आबाद एबा आबादफोरखौ माबायदि मावोमोन माबोरै मावो नैबेफोरनि सायाव ओ‌ दसे सम सावरायनो थाखाय नोंथांनाव ओ कल खालामनाय जादों आरो नों
औ औ नोंथां सावरायजागोन औ
ओ माइ आबाद होननानै बुङोब्ला फ्राय जोंनि गुबै आबाद होननानै बुङोब्ला माने माइ आबादखौनो हमनानै लानाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बेबायदिनो माइ आबादखौ मावनोब्ला एबा मावनो थाखाय जों गिबियावनो जोलैफोरखौ जोलैखौ माइज्लि होननानै बुङोना
औ औ
बे माइ जोलैखौ ओ‌ बुथुमनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव ओ‌ खोथिया फोनो थाखाय एबा माइज्लिखौ फोनो थाखाय ओ दाबसे जायगा एबा दुब्लिफोरावहाय ओ जायगाफोरखौ फोसाबनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनो ओ जोंनि साइथजोंनिखौ आं नोंथांनो फोरमायनानै होनोसै माने जोंनि साइथजों ओ बै माइज्लि एबा ओ खोथियाखौ फोनो थाखाय ओ अखा हादैजोंसो फोनाय जायो आरो नोंथां माने जों जोंनि साइड जों माबा गैया नालाय निजिरा दंग' बेफोरबायदिया गोबाव लेटनि उनावसो बोहैबोनाय जायो आरो। बेनिखायनो माने बै निजोरा दैफोरखौ नेया लाबानो। अखा हादैफोरजों खोथियाफोरखौ फोनानै लाग्रोयो आरो बे खोथियाखौ फोनो थाखाय माने ओ सानसे सिगां एबा हराव जेब्ला मोनायाव अखा हायोब्ला फुङाव फोजानाय बायदि ओ बबेबा। ओ खादा नङाब्ला दै जमा जाग्रा। फोराव ओ माइज्लिखौ माने सोमनानै दोननाय जायो आरो। दोननानै अखानायै फुङावहाय बेखौहाय ओ फोनाय जायो आरो खोथियाखौ। ओमफाय जेब्ला खोथियाया देरो। लावो। गायजानायनि सम जायो बै समावहाय ओ लांदां फोथार एबा दुब ब्लिफोरखौ फोमोननानै लाग्रोयो। बै हा हाफोरखौ माने। खेबथामसिम हालेवनाय जायो आरो नोंथाङ।
औ औ
जेरै गिबि हालेवनायखौ खारायनाय होननानै बुङो। ओमफाय आरो नैथि हालेवनायखौ सामोर होनाय होननानै बुङो। आरो जेब्ला थामथि हालेवनाय बेखौ फोमोननाय। एबा गायजानायनि सम जायोब्ला फोमोननाय होननानै बुंनाय जायो आरो।
औ औ।
माइखौ गायनो थाखाय दुब्लिफोरखौ थिग खालामनानै आरो। ओ दैफोरा जेनो समान थानानै माइफोरा मोजां जायो बिनि थाखाय। बान्दो होथेयो लोगोसे आलिफोरखौ। बानायनानै। ओ बेबायदिनो माइफोरखौहाय सम लानानै बोथोर लानानै। बोथोर माइखौ गायनाय जायो आरो ओ दाब दाब जायगायाव ओ माइ आबादखौ मेसें बोथोरावबो गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। जाय जायगाफोराव। औ जाय जायगाफोराव दैया एसे एभेलेबेल थायो। ओ मेसिनफोरजों बोखोनानै गायजायो। बैफोरबायदियाव ओ मेसें बोथोरावबो माइफोरखौ गायनाय जायो आरो नोंथां नाथाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि जायगाथिं ओ बेफोरबायदि बोसोराव खननै एबा खनथाम माइ आबादखौ मावनाय जाया आरो नोंथां।
औ औ।
औ आरो बेबायदि बिदिनो माइखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि गायो जेरै ओ माइब्रा माइ थाबाय आरो ओ बेबायदिनो ओ दाथ'नै गोदान गोदान। माइफोरखौ नुनो मोनसै आरो बाहादुरनो आरो माखासे। गोदान गोदान बेबायदिनो रनजित रनजितनाबो माने गोदोनि आरो दानि। माने बेलेगखौ नुनो मोनसै आरो नोंथाङा।
औ- औ- नंगौ नोंथां नंगौ। माने गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ गायो गायनोलाय जों एसे गया रायो ओरैनो। गया होनो जों इसे गायनायखौ।
औ -औ -औ -औ-।
फोरावहाय माने बांसिन धला जायगाफ्राव रनजितफोरखौनो गायनाय जायो।
ए नंगौ नोंथां नंगौ।
रनजितनिया माने दंफाङा एसे गोरा जायो जिहेथु दैफोरबाबो दै एसे गिदिरबाबो दै लोमबाबो माने जेबो जालाबायाया आरो बेफोरो बार बार बारबाबो बारा गेलेेनलाबाया
औ औ नंगौ औ।
नोंथां मोनथिजाय जेरै माने माने माइ आबादाथ' सब एखेयानो नङा ओमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
जिहेथु जोंनिथिजायनिखो आं एसे खोन्थानोसै नोंथां नो
जागोन नोंथां जागोन।
औ माने जोंनि थिजायनाययाबो बिदिनो जिहेथु जों जोंनि जे माने सिगांथ' माने गोदो जों एसे ओन्दै ओन्दैबा
औ।
माने बिदिनो नोंथाङा जेरै बुंदों माने अखा हादैजों गायो। औ फैयो खोथियाखो।
औ‌।
माने आथिखालाव दाथ' माने जों गोदोनिखो आं खोन्थानोसै। दानिखौ मा नांबावगौ ना। सिगांनिखो आं खोन्थानो जेनेबा जोंनि नियमफोरखौ। जिहेथु जोंना सम जायोबा सिगांनिया जोंनिया जों जेराव खोथिया फोगोन खोथियाखौ जेराव जों फोगोन जेखो जों खोथिया थिलि होनो‌।
औ नोंगौ नोंथां।
खोथिया थिलिखौ जों ओरैबायदि दुब्लिखौ माने सायख'ना लाखायो। माने जिहेतु माने दै ओरै दै जोङो बाराबा जों हगारना हानाय बा दै गैयाबा सोनो हानाय इफोरबायदि दुब्लिखौ जों बांसिन माने सायख'नानै लानाय जायो आरो खोथिया फोनो थाखाय।
औ नोंगौ नोंथां नैंगौ।
खोथियाखौ फोनो थाखाय जिहेथु जोंन माइज्लि नोंथाङा दि बुंदों नंगौ माइ खो जों बासिना लायो नङा होमबा जिहेथु मिसल बारा दाजा थों बेलेग बेलेग नाइ माइ माने बारा थाफायाथों माने जों बासिनानै अकल मोनसेल' मोनसेल' हारिनि माने माइखौ जोङो बांसिन गथायै सायख'नानै दोन नङा होमबा बेखो जोङो सोमो बिदिनो हरनै बा हरथामखालि सोमो बस्थायाव खाथुमनानै। सोमनायनि उनाव जोङो बोखांनानै एसे खेनलानानै दोनो जिहेथु गाजा बेरहोयो आरो एसे एसे जिहेथु गाजा बेरहोयो। बे सोमनाय समावनो जोङो ओ दुब्लिखौ हालेवनानै लाखायो आरो। जिहेथु जोंना मोसौजों हालौवो नालाय बै समावहाय
औ नोंगौ नोंगौ।
अवा जोङो फार्स्टआव जेनेबा जों खारायबाय खारायनानै सामार होबाय जेब्ला जों सामार होयो अब्ला जोङो आलिखौ दानो आरो। औ आलिखो दानो ओमफाय दाउ जोंना मोसौजों एवनाया खनबा एवनाय जायो। औ दानि जुगावथ' ट्रेक्टरफोरजों सोरबाया खननै एवो सोरबाया खोनसेल' एवो सोरबाया खन खनथाम एवो बिदि एवोना गोदोनिया जोंनिया खनबा एवो गौ आरो जिहेटु सामार होबाथाय जोङो आलि दानबाय आलि दानखांनायनि उन नाव जेब्ला बर' होगोन बर' हो खांनायनि उनाव जोङो माने माबाखौ आलिखौ खोसिगोन आरो
नंगौ
जिहेथु जोंना माने माबाखौथ' खोथिया थोलिखौ बेसेबां माने बिदि आलि खोलायलाया
नोंगौ नोंगौ
माने बर' बर' होखांनानै खननै एवगारनानै जिहेथु जोङो खो खोथिया थोलि खोथिया थोलिखौ जोङो खदालजों एसे हनानै जायगा बानायो नङा होनबा। मैजों बोनानै सिलिम खालामनानै लानानैहाय जों बेयावनो खोथियाखौ सारो। नानै होयो। जिहेतु माइफोर सारो जितुखिनि खोथिया आरो खोथिया खिलिखांजोब अब्लानिया खोथिया फोखांबाय अब्लानिया जोङो जिहेतु जेराव माइ गायगोन
औ नोंथां औ
माने बेफोरखौ जोङो एवनानै लानाय जायो आरो। एवनानै लासिगोन जोङो खारायसिगोन आलि दानसिगोन।
औ औ
खोखांनानै जेब्लानिया माने सिगांनि समाव जोंना। जिहेथु माइ गायनाय माइ गायग्राफोरा जोंना गामिनिया गामियारि मानसिफ्रानो ओंखारनानै ज' ज' ज' ज' हाजिरा बा फाला गायलाय लायो।
नोंगौ नोंगौ
गासिबो ज' जानानैहाय जों फाला गायलाय लायो।
औ औ
थ' दानि जुग दाथ' नै खोथिया फैयोब्लाबो सिगांनिया जोंनियाथ' दै दङ फिसा सा दंग' मोनसे दङ बेजों दै फैयो दानिया आथिखालाव माने दैया फैनो नागिरला जों बांसिनानो खारनानैसो खोथियाफोरखौ फोग्रोनांगौ जायो। दाथ' माने अखाफ्राबो खम जालांबाय मा माखासे दंफां लाइफां दानफायनानै अखाफ्रा माने बोथोरा एसे सोलायलांबाय। अखाफ्रा माने खम जालांबाय जिहेतु जोंना माने दानि जुगाव सब थेकथार गासिबो मेसिनारि खामानि दानो गोदोनि समाव जोङो माइ गायो होनोबा जोंना माने दर माइ गायनायावनो मास मोनसे देर मासखौहाय सम लायोमोन आरो जोंना सोरनाबा सोरनाबा हाइस्ट बुरजा गायोबा दुइ मास आराय मास खारै लायोमोन। गोदोनि समाव माइ गायनाया दानि समाव थ' माइ गायनाया जोंना सोरनि सोरनियाबा सोरनियाबाथ' सानथाम सानब्रैयावनो फोजोबो सोरबाया सानबाजोंनो फोजोबो आथिखालाव
औ
सम होला आरो आथिखालनि मानसिफ्रा बारा सैज्य' खालामनोबो हाला सानदुं अखा।
औ औ नंगौ नोंथां।
सान्दुंफ्राबो बेसां माने सैज्य' खालामलायनो हायै सान्दुंबो दुङो दुङामोन। ना गोदोनि मानसिफ्रा सहायनो बांसिन हायोमोन। आथिखालाव थेबाबो सहायनो हानाया मानसिफोरा एसे सान्दुं अखाखौ बारा सहायनो हाला आथिखालनि मानसिफोरा।
नोंगौ नोंगौ।
खमायलांबाय आरो। मा नोंथांमोन नोंथांनि नोंथांमोननि साइडनि माइ गायनायनि आदबफोरखौ खौ मिथिनानै गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
गोजोनाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिमबो माने ओ माखासे बाथ्राफोरखौ आं खोनाफेराखैमोन बै फोर बाथ्राफोरखौहाय माने खोनानानै जोबोद ओ गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो नोंथां।
औ
अब्ला नोंथां जोंहा समा जाबाय नामा नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जागोन दे औ।